औ हेल' नोंथा हेल'
खोनादों नोंथांङा औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना औ आं दंङ नोंथां थारैनो
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादों नों
औ नंगौथारै नोंथां
औ दा होमबा नोंथांजों आंङो आबाद आबाद मावनाय गायनाय फुनाय बायदिसिनानि बागै नोंथां नोंथांनाव जों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां दा नोंथांङा एसे फोरमाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां दा गायनाय फुनाय होनब्ला माबायदि जोंङो आबाद
औ औ नंगौ आंङो बुंनोसै दैज्लांनि बागैनो बुंनोसै आंङो औ दैज्लां बोथोरनि बागै औ जों दैज्लां बोथोराव जेरै आबाद मावनाय जायो बेनि बागै एसे सावरायनानै होनसै आं नोंथांनिसिम
औ
औ दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंङो जोंङो गायनाय फुनाया जेरै जोंङो माइ जोंङो माइखौ साफा जावनानै जोंङो बेखौ बे माइखौ जोंङो दैयाव साननै सोमनानै दोननाय जायो नंङा होनबा
नंगौ नंगौ
औ आरो बे बे माइखौ जोंङो साननैनि उनावनो बोखांफिननाय जायो
नंगौ नंगौ
बोखांफिननानै जोंङो जेरै खामसालि खामसालिफोराव जोंङो फेनस्रनानै दोनो बस्थानिफ्राय बख'नानै गाजा बेरनो थाखाय आरो जोंङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा जेरै ओ थास'नि बिलाइजों जों खोमानो दोननाय जायो आरोना साननै औ आरो जोंङो बेखौ फोनो थाखाय लाहार फाहार लानांगौदि जेरै जों दुब्लि फोथारखौ जों खारायग्रोनानै लानांगौ आरो खारायग्रनानै औ खारायग्रोनानै लाखांनानै जोंङो आगोलथ' जोंङो मोसौजोंसो हालेवनाय नुयोमोन नंङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ दानि जुगावथ' जों मोसखौ एसे खम नुनो मोनबाय जेरै जोंङो जोंनि ओनसोलफोराव खाथि खालायाव ब्लाबो मोसौजों हालेवनायखौनो नुनो थांला आरो ना आसरित बाथ्रा जेरै जोंङो आगोल औ आगोल जोंङो जेरै गोबां मोसौजोंनो मोसौ मोसौ मोसौजोंनो मोसौ मोसौजोंनो हालेवनाय मोसौजोंनो मै होनाय गोबां नुयोमोन जोंङो दानि जुगाव जोंङो बिदिखौ जों नुनो थांला आरोना गोमालांनो हमबाय आगोलनि जुगा औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे बे ट्रेक्टरजोंसो जोङो हाल एवनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औ ट्रेक्टरजोंसो जोङो गा सै खामानिखौनो जेरै खारायग्रोनानै लायो दुब्लिखौ फोमोनो बेफोरबायदि आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौबो जोंङो होयोमोन आरोना दानि जुगाव एसे खम जाबाय मोसौनि गोबोरखौ ओरै ओरैबायदि बेसेन गोसा मोनना मोसौनि हासारा जेरै मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ जों बांसिनानो बाहायोमोन दानि जुगावथ' जों बेफोरबायदि बाहायानायखौ जों नुनो मोनला
नंगौ
औ आरो जेरै जों गलानिफ्राय बायनाय हासारखौसो जोङो खोथिया जौनो थाखाय जोङो बायनानै लानानै होनाय जायो आरोना दुब्लि फोथाराव औ औ नोंथां थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों दा ओ बेफोरबायदिनो जोङो दुब्लि फोथारखौ ओ फोमोनग्रोनानै जोङो बेहाय खोथियाखौ फोनाय जा यो आरो ना
नंगौ-नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे बेखौ खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जों मास मोनसेनि उनावनो जों खुनाय-खुनानै जेरै जोङो आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोना जेरै जोङो हाजिरा खामला लानानैबो मावनाय जायो आरो आगोलनि दिनाव जों सावरि जालायनायबो गोबां नुनो मोनोमोन जोङो जेरै जोङो आगोल जेरै जोङो सावरि जालाय जालायोमोनब्ला जेरै जोङो हांसोजों खुमब्रा गोबां जायोमोन आरोना बेफोरबायदि औ दानि जुगावथ' जोङो सावरि होननायखौ नुनो मोनला दानि जुगाव रांखौल'सो सिनायो नालाय
नंगौ-नंगौ
अब्ला नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होलां
औ दा नोंथाङा जेरैबायदि दै ज्लां बोथोरनि माइ गायनायनि बागै नोंथाङा खोथियाखौ माबायदि फैयो बे खौथ' नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांखाबाय दा जोङो खोथिया खोथिया फोखांनायनि उनाव जोंनाथ' माइ-माइ आबाद जोङो गायनो गोनां जायोना जों दुब्लि बोथोराव जेब्ला माइ आबाद गायनो जाब्ला जोङो बै दुब्लिखौ जोङो गिबियावनो जोङो ट्रेक्टर नङाबा जोङो गोदोनि बायदि औ नंगौ नोंथा नंगौ बेनि उनाव जों खारायनानै जोङो बेखौ खामार-खामार होबावो बेनि उनाव जोङो बे खौ फोमोनना लानानै जोङो बै दु- बै दुब्लि फो थाराव थानाय जोङो बै दैफोरखौ जोङो दबलाव लाखिनो थाखाय जों बेखौ मोजाङै आलिखौ दाननानै आं बेनि उनाव मोजाङै खोना लायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव बेनि उनाव जेब्ला हाया मोनो अब्ला जोङो मै मैखौबो होनायखौ जों नुनो मोनो। मै होनायनि जाहोना जेनो जाहाथे बै हाफोरा समानै उम जालाङो। औ उनाव जोङो फोना दोननाय खोथिया खोथियाखौ जोङो फुनां फुनांगौ। बेनि अह जोङो खोथियाखौ फुनो थाखाय जोङो गामिनि सेंग्रा नङाब्ला सिख्लाफोराबो फुयो आरो हौवा हिनजाव बायदिसिनाखौ जों फुनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा जोङो खोथिया फुनायाव जोङो हाजिरा-थिखा बायदि होनायखौबो नुयो। दा जोङो बेखौ खोथियाखौ फुखांना लानानै जोङो बेखौ आखा-आखा खानानै जोङो दुब्लि बोथोराव लाना थांनानै जों बै गा ओम हालेवना दोननाय जोङो दुब्लि फोथाराव जों बेखौ आइजो नङा ब्ला जोङो बायदि हौवासाफोरखौबो जोङो गायनायखौ नुयो आरो आं।
औ-औ नोंगौ नोंथां। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आगोलो जेरै जोङो मोना-मोनाफ्रावसो जेरै लेम, लेमखौथ नोंथाङा मिथिगौ जानांगो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
थि लानानैसो जों फुनायखौ बांसिन नुबोनो मोन्दोंमोन आरो जेरै आगोलफोरो। औ,
बेनि उनाव जोङो बैखौ लांनानै जोङो गायो आरो नोंथां। जों जेब्ला बेखौ गा खायफा-खायफाया गायनायनि सिगांबो हासार हासार बायदि होयो आरो खायफाया आ मास मोनसे थानानैबो बे जेब्ला बाहाय माइ आबादा बाहायदेरो अब्लाबो हासार होयो आरो नोंथां। बैबायदिनो जोंना बैबायदिनो जोंना हा माइखौ गा खांनायनि उनाव जोंना माइआ बिबार बारो। बिबार बारहांनायनि उनाव जोंना फिथाइ थायो। अब्ला जों ना फिथाइ थायो अब्ला जोंनिया मोनसे मोनसे फोरबो फोरबो एबा फुजा जायो आरो नोंथां। काथि गासा फोरबो। बै काथि गासा फोर्बोखौ जोङो जेराव जोङो दुब्लि फोथाराव माइ आबाद माव दोंमोन बै माइ आबादाव जोङो थाइगिर थाइगिरनि जों दनायाव साथि खाला लांनानै बुट, नालेंखर बायदि जोङो लांनानै
नानै जोङो अ आरो जेरै जोंनो नारें नारेंबो नारेंखौथ जोङो होखानांगौे। नारें गय
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ गय गोरलै बेफोरखौ जों होनांगौ। जेरै जोङो बेहाय आलारि बाथि सावनानै फैयो आरो जेरै जोङो औ जोंनि माइआ जेरै बोसोर बोसोर मोजां जालांथों होननानै जों बेफोरबायदि आर'ज खालाम खालामना फैयो आरो।
नंगौ
औ
नंगौ
हन' नोंथां थारैनो।
नंगौ बेनि उनाव अम बेनि उनाव जोङो बै माइ आबादखौ माइ आबादखौ जोङो नोम मोनब्ला जोङो न फारसे जोङो हाना लाबो। हानो थाखायथ जों आथिखालि आथिखालाव जोङो खास सि बायदिजों हानायखौ जोङो खम बिबाङै नुयो।
थारैनो
खालाव बिगियानजों बानायनाय मेचिन बायदिफोरनो जों खम समनि गेजेरावनो जोङो बैखौ हाना लाबोयो आरो नोंथां। दा जोंना अ गोजान गोजान जायगायाव जोङो माइ आबाद ओ गायोब्ला जोङो न'आव लाबोनायाव जोंना जोबोर उसुबिदा जायो बेनि थाखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोङो दुब्लि फोथारावनो जोङो मोनसे माइ नाग्रा। खलथा बानायनानै जों बेयावनो माइखौ नानानै न फारसे लाबो आ
आरो दानि जुगावथ जेरै जोङो माइ हाग्राबो मेसें ओ ओंखारबाय नङा होनबा औ गोबाङानो जोंनि ओ आबाद जेरै माइ गायनायानो जा जेरै जोङो माइ हानायानो जा गोबा बां मेसेन ओंखारबाय आरोना जोंनि आबादफोरखौ मावनो थाखाय
आरो बेसोरनो जेरै टेक्टर लायनानै जेरै जोंनो माइफोरखौबो रोगानानै होखायो आरो ना
आगोलनि आगोलनि दिनावसो जों जोबोद खस्थ' जायोमोन जेरै मोसौजों माराननानाय। औ न'आवनो सिख्लाफोरावबो लाबोनानै गोबां खस्थ' जायोमोन आरोना। औ जोङो दानि जुगावसो एसे एसे-एसे जेरै जोङो दानि जुगावसो एसे हेल्प होनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जोंनो औ नांगौखिनिखौ सुफुंनानै जेरै जोंनि ओ खस्थ'फोरखौ जेरै सुफुंनानै होयो आरोना जेरै मिसिंफोरा
नगौनंगौ दा जोंनाथ' बेफोरबायदि माइ आबाद आ गायखांनायनि उनाव जोंना हाखांनायनि उनाव माइ फिथाइखौ न'आव ला इनाव जोंनाथ' बै दुब्लि बोथोरा जोंना ओरैनो गोलैसोना थायो नालाय। बेयाव जोंना मेसें बोथोराव जोङो बायदिसिना जोङो मेसेंआव गायनाय आबाद जेरै बेसर सर आबाद मथर सब-सबाय मुसुर दालि बायदिसिना नाखौ जोङो बैयाव
औ जेरै जों सबाइखौ बांसिन गायनाय जायो आरोना जेरै माइ-माइ आबाद खौ जेरै गायलाङो जेरै जोङो बेहायनो सिं जिङाव जेरै सबाइ आबादखौ होनाय जायो आरो औ आरो बे सबाय जानो थाखाय जेरै जेबो जेबो मुलि सुलि होनांगौनि गोनांथि गैया आरोना जेरै औ बेखौ जोङो न'आवनो न'आवनो आखाइफोर जों नाग्लिनानै एबा जोङो फखनफोरजों बु्लिनानै जेरै जों बेखौ बेनि बेगरखौ दिहुन नानै जों जेरै साराय गुुदुंआव एवफ्रनानै एसे जे नाग्लिनानै जों न'आवनो संना जानो हायो आरो ना।
नंगौ नंगौ।
औ
जोंनाथ' गोबां मेसें बोथोराव गोबां आबाद मावनायखौ जों नुयो आरो नोंथां जेराव जोंनो जेराव जोंनो गोबां बिबांनि दै गोनांथि जाया। जों एसे बिबांनि दैजोंबो जोङो आबादखौ मावो जेरै जोङो आलु आबाद आलु आबादनोथ' जोंना दैनि गोनांथि जाया आरो जोंना बेसर बेसर आबादावबो जोंनो दैनि गोनांथि जाया आरो नोंथां दा जोङो लाइ-लाइ लाइ-लाफा बायदिसिना जोंना फालें बेखौ जोङो मेसें बोथोराव जानाय गोथां-गोथां मैगं-थाइगं हिसाबैबो जोङो बुंनो हायो बेनि उनाव जोंना दङ फारलौ फाललौनि आबाद दङ जोंना बेनि उनाव जों बैखौबो गायनाय जेरै गाजर आबिन बायदि बायदि जोंना
थ' जेरै जोङो बानलु-बानलु खेबथां होननानै बुंनाय जायो आरो ना औ बेखौ गोबां गायो आरोना गोबां बेनि दामाबो गोबां बुरजा आरोना औ बेसेन गोसा आरोना जेरै जोङो बायनो थाङोब्लाबो औ एक किल'ग्राम एक किल'फोरावनो जेरै जोङो ओ जेरै बुहुत गोबां रांफोरखौ जों मोननो हा
नंगौ नोंथां नंगौ दा जों दा जों बै फाललु गेबजांखौ नोंथाङा बुंदों बेखौ जोङो गुबैयैनो जोङो आसार बायदिसिना जों खालामनायाव औ नंगौ नोंथा नंगौ बेनि थाखायनो बि आसारनि
औ मोज-मोजाङाव नंगौ थारैनो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानसै नामा
औ औ नोंथां गोजोनथों नोंथां नोंथांनिसिमबो